मोजां ना खबर सबरा?
औ मोजांङानो आदा आनि खबरा।
अ दा मा ओ आंबो मोजाङैनो दंथ'यो दा ओ एसे माबाफोर बेस्थ' नामा बिनानाव
ओ दाथ' आंहा दा ओरैनो दंङ' फ्रियैनो
औ बिदिबा नोंथांजों ओ बिदिबा बिनानावजों आंङो माखासे ओ आयदानि ओ सायाव नोंसिनि थासारि आरो जोंनि थासारि ओ बिनि सोमोन्दै एसे ओ बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन रायज्लायनो हागोनना बिनानाव
औ रायज्लायनो हागोन आदा
अ बिदिब्ला बिनानाव जे दाथ' गोबां अखा जायगा जायगा जायगा लानानै जायगा आ बिदिनो अखा हानायनि जाउोनाव गोबां दैबाना जागासिनो ना बिनानाव बे आ माबायदि आ दैबानाजों जोङो माबायदि आ एवार जानांगौ एबा जोङो माबायदि दैबानानिफ्राय आ बारग'नो हानो। एबा दैबाना जाखांनायनि उनाव जोङो माबोरैहाय ओ गावखौनो आ साखोन सिखोनै जों लाखिनांगौ आ बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे ओ बिनानावनिफ्राय मिथिनो लुबैदोंमोन ओ फोरमायलांनो हागोनना बिनानावा?
औ हागोन आदा।
औ देलाय गिबियाव फार्स्टनिफ्रायनो आंनो नोंनि मोनदांथिजों माबायदि आ जायो बेखौ आंनो एसे फोरमायलां बिनानाव।
गिबियावनो दैबानाया जाफ्लेबाय थानाय मोनसे ओ आयदा दै बानाया जाहैबाय जेरैबायदि जों गोजौ जायगानिफ्राय जाम्फै एबा इरिगेसननि दै बायदिसिनाखौ हगारना हरोब्ला बेनिफ्राय जोंनि खाथि खाला गाहाय ओनसोलाव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो।
ओं।
दै बानाया जेरैबायदि आ सुबुंनि खहा खालामनायजों लोगोसे जोंनि जेरैबायदि दा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद माइ आबाद जेरैबायदि माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जेब्ला दै बानाया जानानै फैयो अब्ला गासैनिबो दुब्लि फोथाराव मावनाय आबादखौ सिलिंखार खालामलांनायजों लोगोसे जेरैबायदि सुबुंनि न' बां थाग्रा जायगा दावमा दाउसा जिब जुनार बायदिसिनाखौ दैबानाजों बुखारनानै लाङो आरो बेनि उनाव सुबुंनि जानाय लोंनाय बायदिसिना गाननाय जोमनाय गोबां बिथिङावनो जों फिनायखौ नुनो मोनो दैबाना फैनाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि दैबानाजों बुखार जाबोनाय। गोथै जिब जुनार बायदिसिनाया जेब्ला दैजों गोरोबफ्लायो अब्ला जोंनियाव ओ जेब्ला ओ बेमार आजार जानायखौबो जों नुनो मोनो। आरो दैबाना जायोब्ला जों बांसिन सुबुं माहारिया जेरैबायदि गोजौ जायगा एबा बोरि जायगा नायनानै थाहैनो गोनां जायो। बेवहाय दैबाना जायोब्ला खायसे उम जाग्रा लोंग्रा बायदिसिनाखौ औ गभारमेन्टआ जोंनो दैबाना जायो दैबाना जानाय जायगायाव दैथायहरो। आरो गाननाय जोमनाय थानाय बायदिसिनानिबो राहा खालामनानै होयो। दैबाना जायोब्ला जोंनि फरायसालि बायदिसिनाया लोमसावजोबोब्ला जों फरायसालियाव थांनाय बायदिसिनायाव गोबां जेंना नुजाथियो। बेजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय जेरैबायदि औवानि दालां दंफांनि दालां आरो बिदिनो सिमेन्टजों बानायनाय दालां फोरा दैनि बानाया बाराद्राय जायोब्ला दै दोहौजों बुखारनानै थाङो एबा गिसिखायो। अब्ला जोंनि हान्था मेला थांनाय राहा लामायाबो गोथैयो जोङो थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंना नुजाथियो
औ
दैबाना जायोब्ला जोंनि खायसे गोनांथि जानाय डकुमेन्टस बायदिसिनाया दैजों गोजाव लांजोबोब्ला जोङो खायसे खामानियाव जों गावनि नांगौ जानाय डकुमेन्टसखौ खोमानानै लानो गोनां जायो जुदि जों बेनिफ्राय सिगाङावनो जुदि जों दैबाना जागोन बायदिखौ एसे आन्दाज मोनो अब्ला जों गावनि गोनां जानाय डकुमेन्टस बायदिसिनाखौ जों गिबियावनो बु थुमग्रोना लानांगौ मानो होनोब्ला जों बेफोरखौ मोनफिनबाय थाया
औ
आरो जेब्ला दै बानाया जोबनानै थाङो अब्ला जों गावनि न' बां बायदिसिनाखौ मोजाङै दैजों सुस्रांनानै बेखौ डेटल लाइजल बायदिसिना मुलिखौ होनानै जोङो न' बांफोरखौ साब सिखोन खालामनाय जायो मानो होनोब्ला दैबानाया जोबना थांनायजों लोगो लोगोसे माखासे ओ जिबसा गोनां बिजानु बायदिसिनाखौ गारलाङो बेनिखायनो जों गावनि न' बांफोरखौ मोजाङै साखोन सिखोन डेटल बायदिसिना होनानै सुनो नांगौ आरो बेनि अनगायैबो जों गावनि ओ लोंनाय दै बायदिसिनाखौ मोजाङै गोग्गो खालामनानै लोंनो नांगौ मानो होनोब्ला बेफोर ओ जुदि जिउसा गोनां दैफोरखौ जों लोङोब्ला जोंनि देहायाव खायसे जानाङि बेरामा जायो आरो बेखौ जों नुनो मोनो दा बिदिब्ला आदायाबो आंनो फंनैसो दैबानानि सायाव खोन्थानानै होदो
ओ जागोन बिनानाव आङो दा गिबियावनो नों जाबायदि आनो फोरमायलांबायना ओ बेफोरावहाय ओ गोबां जाय जोंनि दैबानाजों खहा जानाय एबा उसुबिदा बेखौ आङो गोबां मिथिनो मोनबाय ओ बे बेलायावहाय दैबानायाथ' मेनलि जोंनि गाहाय ओनसोल एबा जाय जायगायावहाय गोबां बिबांनि दैया ओ दैमाजों उसिफावनानै दलहा ओनसोल एबा माथावरि सिफायनानै लोमहोफैयो नङा होमबा जोंनिनाव आरो दैबाना जानाय लोगो लोगो ओ हयथ' गोजौ ओनसोलनिफ्राय बोहैबोनानै दैया जे जोंनि ओ गाहाय दलहा ओनसोलखौ लोमसावफैयो लोमसाव फैनाय लोगो लोगो गिबियावनो जोंनि ओ जाग्रा जा आदार एबा मैगं थाइगंनि आबादानो होन एबा ओ माइ आबादानो होन ओ फोथारफोरखौ दुब्लिखौ थारमाने लोमसाव फैनानै हयथबा फुलुं लाबोयोबा बियो मा खालामो ओ गासिखौबो खोबनानै जोंखौ हालाय सिला ओ आलाय सिलाय एबा सिलिंखार खालामो बे गिबियावनो बे दै बानानि गुबै आखुखा ओ बेयाव मोनसे मोजाङा जाहैबाय दैबाना लाबोयोबा नोंगौ आबादा खहा जायो नाथाय फुलुं लाबोनाय लोगो लोगो आबादखौ उननि बोसोराव जुदि गायोब्ला एसे साबसिन मोनो बे नोंगौ नाथाय बिनि फ्राय बांसिन जोंनाव खहा जानायखौसो बांसिन नुनो मोनो आरो नों बुंलांनाय बे माखासे दैबाना फैनाय लोगो लोगो जोंनियाव मा जायो जे सुबुं माहारि थाग्रा खुलिफोरा ओरैबायदि खस्थ जायो जेनबा जों सो ओ मानसि हिसाबैसो जोङो अल्टारनेटिभ अपसनखौ नागिरनानै लाबाय जे जोङो गोजौ जायगायाव थाहैगोन अबेबा मोजां जायगा नागिरनानै थागोन नाथायहाय जायफोर ओ जिब जिबिफोरा गुबुन जेबो लामा गैया बिसोरो जोंनियावनो आब ओ थायो जेनेबा हायावनो थानानै आ बिसोर जिउ खुंग्रा जेरैहाय नोङो ओ दैबाना जानाय लोगो लोगो जोंनाव नआव फिजानाय दाउ अमानिफ्राय लानानै जागायनानै मोसौ बोरमा मैसो गासैबो बि थिंआनो जुदि दैबानाया जोङो लोमसाव जायोब्ला जों मानसि हिसाबैसो ओ गुबुन दाबसे से मोजां जायगायाव थाहैनोसै नाथाय बैफोर मि जिब जुनारफोरा ओ जेबो ओ गुबुन बेबायदि जायगा नागिरनानै आलाय सिलाय ओ आलाय सिलाय जानो गोनां जायो ओ बिखौ मोनदांहरो ओमफ्राय ओरैजाय ओ दैबाना होननाय लोगो लोगो ओ दैबानाया जाबाय थानाय समावबोथ' गोबां खहाखा बिदिनो हा खुखागोन हा गिसि खाहोगोन जोंनि थाग्रा फुलिखौ नस्थ' खालामो ओ हन्ना हमनानै लाबाय जोंनि थाग्रा खुलि न'आ आ आरसोसे बिल्डिंबा जेबो अ अ जेबो उसुबिदा गैया बिखौ साखोन सिखोन खालामनानै जोङो थाफिननो हायो नाथाय ओरैबायदि जोंनाव माखासे सुबुंफोर थायो समाजाव जे ओ जायफोर गोरिब थाखोनि आ बेफोर सुबुंफोरनि न' ओ न' बांफोरा मेनलि गाहायै ना हयथ' इन्जुरजों बानायनाय बिदिनो अब्बा थिंजों बानायनाय बेफोरबायदि जायो बेफोरबायदियावहाय मा जायो हाजों जुदि बानायनाय इन्जुरजों बानायनाय न' फोरा जुदि दै बानाजों लोमसाव जायोब्ला बियो गोबाव जोरा बिनि इन्जुरा आ दैजों सिजानानै ओ बियो जग्रबलांनो थारमाने न'आनो बायलांनाय नैबेसेबां ओ थासारि जानानै फैनायखौ जोङो मोनदाङो आ दा ओ बिनानावा बुंलांनाय ओ जे दैबाना जाबाय थानायाव जा खहा जानाय नैबेखौ बुंदों आरो नैबे मोनसे बिथिङावहाय दैबाना जाखांनानै साखोन सिखोन खालामनांगौआ जोंनि एकदम गुबै ओ मोनसे दायथ' एबा गुबै जोंनि मावनांगौ हाबा ओ दै बाना फैनाय लोगो लोगो ओ दहायनो बुंखादों नोंनो बिनानावा जे गोथै लाबोफायो एबा उम बिदिनो बेक्टेरिया भाइरास ओ एबा ओ जोंनि जिबसाफोर लाबोफायो बे जायफोर जोंनि ओ देहायाव एबा सुबुं माहारिनि थाखायल' नङा जिब जुनारफोरनिबो थाखाय बियो खहा गोनां बिफोरबायदियाहाय दैबानाजों फैफायो नालाय बिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनांगौनि दायथ'आ जोबोर गोनां आरो जे दैबाना फैनाय लोगो लोगो बियाव दैया रानलांनाय लोगो लोगो बिनि थालांनाय जा मैला मैथाफोर बियो ओरैबायदि जोंनि थाखाय बिस गोनां जे बियाव दैया इसे थालाङोब्ला बेयावनो गाबोन जुदि थाम्फै दैेयोब्ला थाम्फैयाथ' ओ बिदै जानानै फिसा जानानै बिनो जोंनाव अरगोन एबा गुबुन सोमजिलांगोन बेराम सोमजिहोग्रा थाम्फैफ जोनोम मोनगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनाव दैबाना जानाय लोगो लोगो लोंग्रा दैनि जा बेबस्था बियो ओरैबायदि जेंनायाव गोलैयो जे लोंग्रा दैखौ जोङो दहायनो नों बिनानावा बुंनाय बायदि साखोन सिखोन खालामनांगौआ जोबोर गोनांथि। ओ बेखौ मोनदाङो बेनि उनावहाय ओ बेखौ माखासे गोबां बिथिङाव जों सावरायनो थाङोब्ला बिनानाव ओ गोबां दङ ओ नाथाय जोंनि समा खमनि थाखाय आङो बिनानावजों ओ दिनैनि सावरायनायखौ सावरायफानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय बिनानाव। ओ बिदिब्ला उननि समाव जोङो मोजाङै सावरायलांफिननोसै बिनानाव। ओ बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिनानाव ना?
ओं जागोन आदा।
औ दे बिनानाव गोजोन्थों।